ओं नों हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनदों
ओ दिनै आं नोंथांजों गोदोनि बर'फोरनि बाग दानाय लुनायनि बागै सावरायनो नागिरदों आरोना दिनै
अ नंगौ नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां एसे ओमफ्राय नोंथाङा एसे गोदोनि दानाय लुनायनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा बर'फोरनि सोमोन्दै
हानायाथ' हागोन नोंथां
गोदो बर'फोरा जि जोमखौ बोरै दायोमोन आरो बोरै दानाय लुनानैजों गानोमोन
गोदो गोदायथ' बर'फ्रा माबा गावसिनि आखाइजोंनो दानाय लुनाय दायोमोन आरोना नोंथां जेरै गोदो माबा खुन्दुं खुन्दुंनि गाब होनाय होनो ना बे खुन्दुं गाब होनायाव माबा बैयो सिन्दर बायदि बिफांनि माबाया बे गोजा गोजा नांग्राया बेयो देग्लिनाय जबा बिलाइ गोदोथ' खुन्दुङा गुफुरल'मोन ना नोंथां होमबा बेै गुफुरलु फैनाय खुन्दुंखौ माबा खालामो बिसोर खालार होनो थाखाय एबा गाब होनो थाखाय जबा बिलाइखौ देग्लिनानै देग्लिनानै ओमफ्राय बेयाव दै गुदुङाव सोमनानै दोनहाबोमोन आरोना नोंथां खुन्दुंखौ बेयाव गोजा गाब जाहांबाय आरो बे सोमखे गोजाहां माहां। ओमफ्राय ओरैनोथ' मा बेखौ माबानानै उनाव फोरानबाय बिनिफ्राय मुस्रा थुनबाय। मोसा्रा थुननानै जेन्थेराव थुनबाय बेनि उनाव सोंबाय आरोोना आखाइजों गावनि आखाइजों आखाइजोंनो सों बुंबाय ओमफ्राय ओंखायनो सोंनानै गोदो गोदाय गावसोरनो दानानै लाय आरो दानियाथ' फैखायो नालाय गाबहोखानाय मानाय ओमफ्राय दानियाथ' माबायासो ट्रेडिसनेलनि जाला ना नालाय दाना बांसिनानो मेसिनसो बाहायजोबो नालाय गोदान मुगानिनो मेचिन बाहायजोबो नोंथां ओमफ्राय मेचिन बाहायनानै बिसोरो बेयावनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना दिडजाइन खालामबाय दानिाथ' गोबां बायो बायदि बायदि गिदिर फिसा गोदोथ' गोदोनि डिजाइनाथ' बेलेग। गोदो गोबां आगरफोर बानायनाय जायोमोन आरो दख'नाफोराव जोमग्रा। आव जेरै हाजो आगर
आगर गुबै आगर आगर गुबै बाक्सु आगर मावजाब फारौ मेगन दिंखिया बिबार आगर गिदिर आगर फिसा
औ
आगर गुबैयै बेफोरखाय गोबां दंमोन आरोा ओमफ्राय दानियाथ' गोदान मुगानि गोदान मुगानि आगर जाहैबाय गोबां मा मा मा गाहाम गुबुं गुबुं गोबां गोदान गोदान डिजाइन खालामनाय जायो नालाय। मिथिला गोदोनि बायदि नोंला आरो गोदोनि ट्रेडिसनेल बायदि
औ दानाथ' गोबां सोलायबायना आगरा बेलेग बेलेग जाबायना।
मा होनदों नोंथां?
दानि आगरथ' एखे एखे नुजोबलाना एसे एसे सोलायनो हमबाय दानि
औ गोदोनिजों गोदोनि आरो दानिजों जाला ओफ्रायानो गोदोनिया गावनि आखाइजों दानाय आरामनो दा मोजां दानायमोन दाना मेसिंङाव दानाय नालाय एखमबा सिफ्रा गोबाबो जायोना? गोबा स्रों स्रोंबो नुनाय जायो नोंथां मिेसिङाव दानायखाय आरो थारमाने गोदो दख'ना गांसेखौ दानो थाखाय साननै सानथाम सानब्रैसो नांगौमोन आरो आगरजोंबा नाथाय दानाथ' से घन्टाफोरावनो हायो खोमा दा मिेसिंजों से घन्टा एबा नै घन्टानि गेजेरावनो हायो खोमा नोंथां।
औ गोदोथ' बिराद समनि आंखाल जायोमोन ना गांसे जि दानो थाखायनो
औ समनि आंखाल जाहैबाय बिदिनो
औ ओमफ्राय दानि ओमफ्राय गोदो बर'फोरा बर' जेनेबा बर' सेंग्राफ्रा मा जि गानोमोन मा मा जि गाननानै थायोमोन।
गोदोथ' बिदिनो गोदो गोदायथ' जोङो बरर'फ्रा गोदो गोदाय आरो माने गोदो गोदाय बांसिन जों सिखनो जेरै फिनबाथाय गामसाल'सो थाखायोमोन गामसाल'सो गानोमोन ओरैनोथ' लांथियासो थायोमोन ओमफ्राय माबा मोनसे साद्रि ना मा होनो बेखौ जोमनानै थायोमोन होआलै नोंथां साद्रि नाम मा होनो बै जोमग्राया हारसे एसे गिदिरबाय दंना बेखौनो जोमनानै थायोमोन खोमा
औ दानियाथ' बिदि नुनो मोनलाना
ओहो दाना दानाथ' गस्ला फैखाबायना नोंथां गोदान मुगानि जाबाय नालाय गस्ला फैनाय गस्लाखौनो जोमो गस्ला लंपेन्ट बेखौ जोमखायो हाफपेन्ट बिदिसो जोमोना नोंथां दाना मानसिफ्रा गामसाखौनो बारा गाननाय खोनो नुबांला बेलेगाव थांबा जेरै अबावबाफोर हा हाथथाय बाजारावफोर थांबा दानि जुगनि आथिखालनि मुगा नालाय लंपेन्ट अबावबा हान्थु जिलायनाय लंपेन्टसो गाननानै थाङो नोंथां
औ दानियाथ' माने बिराद खम नुसै आरोना जेनेबा बिदिनो बैसागु फोरबो माबा मोनसे फोरबोबाल'सो गाननाय जायो नालाय बेखायनो बेयावबो बांसिन गोदोनि मानसिफ्राल' गानो आरोना
ओम थारमाने एसे बैसो जानाय मानसिफ्रा बांसिन
गामसा गानो आरोना बिदि बैसागु फांसनफोरावल' ओमफ्राय नाथाय दानि सेंग्रा सिख्लाफथ' बैसागुआवल' एसे गानो नाथाय बैसागु जोबनाय लोगो लोगो बिस बिसोरो बांसिनानो दख'नाफोरखौ गानालासिनो बेलेगाव थांब्लाबो जेरै लंपेन्ट जिन्स लंपेन्ट गस्ला माबा हिनजावफोरबाबो सुइदारना मा होनो माबा बेबायदि गानो ओमफ्राय माबा सुइदार होनो ओमफ्राय मा होनो मोनलाय नायथिना माथि आं मिथिलांलालै नों
औ माने गानबाबो बिसोरो दसे समनि थाखायल' गानो आरोना गोबाव सम गाननानै गानला आरो गोदोथ' बेजोंनो हरसे सान थाङो जेनेबा बोसोर बोसोर थाङोमोन बे गामसाजोंनो
उम
गोदोनि दिनावथ' गैयामोन नालाय जि जोम दानाथ' गोसो बायदि मोनबाय
औ नोंथां
ओमफ्राय दानि जुगजों गोदोनि जुगजों माबायदि सोलायखो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
दानि आरो गदोनिजोंथ' अनेक गोजौ गाहाय दिडिफारेन्स माबा सोलायनाय नुबाय नोंथां गोदोथ' गोदोनि जुगावथ दानाय लुनाय गावबा गावनो जि जोम दानाय लुनाय गावबा गाव दाग्रा गाननो थाखाय थाखाय सि जोम खौ गाव गावनो दाननानै लायोमोन आरोना ओमफ्राय गोदोनि समाव गावजों गाव ज' ज' हेफाजाब होलायोमोन नोंथां सि दानाय खुन्दुं थुननाय जेरै सि सोंनाय बेयावबो गोदो गाव जों गाव जोङोनो खाथिनिजों खाथि ज' हेफाजाब होलांनानै सि दानाय जायोमोन नोंथां। नाथाय दाना थ सिखौनो दाबावलासो सिखौ दानायखौनो नुला
बिराद खम नुनो मोनसैना दानिया गोदोनि दिनाव ज' ज' दायोमोन दानिया गावबागाव
गावबागाव ओरैनो सोरबा सोरबाल'सो दायो उम
उम दानि मानसिफ्रा बिराद खम जासै आरोना जि दानाय रोंनाय
औ औ नोंथां दानि मानसिफ्रा सि दानायफ्रा खम जाथारबाय नोंथां
औ नंगौ ओमफ्राय
दानि राय- रायज्लायनाय दानि रायज्लायनाय गोदोनि रायज्लायनायाथ' बिराद सोलायनो हमबायना
माने नोंथां रायज्लायनाय अ गाननाय जोमनायजों लोगोसे रावफ्राबो सोलायलांबाय आरो बिदिनो मडार्न जुग जाबाय नालाय सोलायलांबाय मडार्न जुगखौ होसोलांबाय नालाय युथफ्राबो जेरै सेंग्रा सिख्ला फ्राबो मरदारखौसो बांसिन होसोयो नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
उम आरो दानि जुगाथ' इन्टारनेटनि जुग जाबायना नोंथां बेखायथ' गोदोनि बायदि नंला आरो गोदो दाना दसे दसेनो माबा मोनसे स्टाइल फैदोंनो होनलायबाय बे स्टाइला सोलिफनलायबाय माबा बेगि थां माथां माबा बिगि लंपेन्टनि ट्रेन फैनाय माबा मा होनोमोनलाय बिगि लंपेन्ट बबेबा माबा
माबा गस्लाया गस्लायाबो माबा लंपेन्टआ बिगि गस्लायाबो माबा अफार साइस माबा साइज होनलायनाय गोदान गोदान नेम फैबायना नोंथां माबा स्टिगार गोनां नांगौनो माबा माबि गोनां नाथाय गोदोनिया सिमपोल आराममोन आरो
गोदोनि दिनावथ' बिदि गारामोनना बांसिनानो
दिनाव बिदि गानामोन नोंहा बांसिनानो ओरैनो सार्ट गानोमोन टि सार्टआथ' बेखौथ' बारा गानामोन सतजाजारासो बांसिन गानोमोन नोंथां
औ गोदोनि दिनाव माने बिदिनो ओ जेनेबा खामानि मावनाय समाव जि साखानानै मावोमोन आरो मा
अ जि साखोनानै औ नोंथां।
दानियाथ' बिराद खम नुसैना बिदिखौ नोंथां ओमफ्राय ओ गोदो दानाय लुनायाव बर'फ्रा माबोरै जौगाबोदोंमोन?
गोदोथ' दानाय लुनायाव नोंथां मा होनोमोन जौगाबोनाय माने बेखौ माबा मा होनोमोनलाय गोदोनि आरो दानिजों मुगाजों सोलाय सोलाय एसे जौगाबोदों न नोंथां दानिया दाना गोदोनि समाव ग्रा ग्राब दानोमोन ना सि जेरै आगर थाखाय नोङो नोंथाङा ग्राफ दानोमोन बेयावनो नोङो माबा आरो रासोआव खायख' नांगौमोन एखौ बबेखौबा ओमफ्राय आरो बै मा होनोमोनलाय नोंथां बावलायलांबाय आङो बैजों आगरनि माबाया
औ
बै
बे ओ खुन्दुं सोग्रायाहाय नोंथां
खुन्दुं सोग्रा नङालै नोंथां माबा खुन्दुं सोखा दोनखानानै बेखौनो गोजौ गायहाय खालायोमोन ना
अ मा अ मा माखुवा नोंथां
माखुवा नङा नोंथां बैयो मोनसेया
अ नोंथाङा माखौ होनदोंमोन आंबो मिथिनो मोनासै
आंबो मिथिलालै नोंथां बेखौ
औ दिनै जासिगोन नामा नोंथांनै टाइमआबो जाबायमोन।
औ औ समाबो जाबाय नोंथां।
औ दे जागोन नोंथां।
दे जागोन गोजोननाय थाबाय नोंथां ओमबा।
औ
अ